औ
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामनानै दङ?
आङो ओरैनो दंथ'यो दासान्दि जेबो खामानि मावनाय जायाखै।
औ अब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदानि सायाव एसे गुवारै सावरायनो एबा मोनथिलायनो होननानै माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा? औ आङो सावरायनो नागिरनाया आयदाया बेनो जाहैबाय माने जिथु इडुकेसन बा फरायनाय सोलोंथाइनि आयदायाव गोदो जोंनि हारियावहाय गोदो माबायदिमोन हारियावहाय एबा गामियावहाय गोदोनि दिनाव माबायदिमोन आरो आथिखालाव मा आथिखाल लाव माबायदिहाय सोलायनाय फैदों बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों आरो आङो दा नोंथाङा नोंथां औ नों नोंथांमोननि जायगायावहाय गोदोनि आरो दा दा आथिखालाव माबायदिहाय सोलायनाय फैनाय खौ नुनो मोनदों बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा?
औ औ ओ गोदो आरो दानि सोलों थाय होनोब्लाथ' गोबां फारागथि दङ। गोबांसोलायनाय दङ गोदोहाय लेखा फराजों बांद्राय सोमोन्दो गैयामोन गोदोनि मानसिफ्रा माने गामियावनो माने मा होनगो बेखौ ओ जाब जुब ओरैनो दोदाब्ला माव मावदाबनानै थायोमोन माने सोंलोंथाइखौ बांद्राय इम्पर्ट टेन होननानै सानामोन। नाथाय आथ-आथिखालनि मुगायावदि माने ओरैबायदि सम जाबैबाय माने सोलोंथाइ नङाबानो जेबो जाया। ओं
औ ओ थारैनो।
बेखाय बेनिखायनो आथिखालाव माने सोलोंथाइखौ माने उन्दै समनिफ्रायनो माने साफ्रोमबो सुबुंनो सुबुङा माने गाव गावनि गथ' गथाइखौ ओ सोलोंथाइनि फारसे बा स्कुलाव हरनायनि फारसे माने बिराद गोसो होनायखौ नुनो मोनो। जुगानो माने ओ सोलोंथाइ नङाबा जेबो जाया ओ बेनिखायनो माने गाव गावनि गथ' गथायाइखौ बयबो आथिखालाव सोलोंथाइ लाहोनायाव मुखुबआरो गोदोहायथ' नोङो दोहायथ' नोङो ओरैनो गामि गामियाव ओरैनो आबादल' मावोमोन। बेनिफ्राय मा ओ जिसेबां साननायफ्राबो डेभलप नङामोन।
औ औ
ओ सोलोंथाइनि फारसे ओ बेबायदि नां लाथारनांगौ होननानै सानामोन। ने गोबां ओ सुबुंगोनो ओं गुजिगु सुबुं गामिनि गुजिगु सुबुं अनजिमायावआनो माने सोलोंथाइजों लोब्बा
गुजिगुजौ औ औ थारैनो नोंथाङा बुंनो सानो माने गुजिगु जौखोन्दो सुबुं मानो माने सोलोंथाइजों लोब्बा गैयामोन होननानै
औ औ औ औ औ नाथाय आथिखानाव औ आथिखालावबो थाय ओ सुबुंङानो सोलोंथाइ लासै। आरो बिनि गोनांथिबो दंसै नालाय।
औ थारैनो। थारैनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव सोलों थाइनि सायावनो सोनारनानै दंसै आरो नङा होमब्ला? औ माने सोलों थाय नङाब्लानो आथिखालाव जिउ खुंनायाव बा जिउनि जिहुतु गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय गोब्राब जानायखौ जों नुहरसै आरो औ औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि बिथिंआव। औ दे बुंलाय नोंथां।
औ थारैनो बुंनो थाङोबा सोलोंथाइनि बिथिङा आथिखालाव जोबोद गोनां। ओ साननो जे साख्रिनि थाखायल सोलोंथाइ लानांगौ नाथाय बे नङा। जोंनि गोसोआरि मेलेमारि बा बायजो मुलुगाव माने माखासे खौरां मिथिनो थाखाय। नोङो सोलोंथायाइया गोनांथार सोलोंथाइ लायोबा नोंनि गासिबो नोंनि रायलायनाय नोंनि साननो हानाय बेयो जौगाखाङो।
औ औ माखासे औ सोलोंथाइजों लोगोसे जों माखासे। गियानफोरखौ जोङो माने आखल आखुखौ सोलोंना लानो हायो आरो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ औ। ओ नोंथाङा आथिखालनि सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर गाज्रि गोहोम गोगलैनाय बा आथिखालनि सोलोंथाइयाव माबाफोर गाज्रि समाजाव बेरखांनाय बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ गाज्रि आजि खालिनि समाजावहाय सोलोंथाइनि बिथिङावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै बुंनांगोन जोंनाव उन्दै उन्दै गथसाफोरनि आखाइयाव मबाइल थानाय जाय मबाइलाखि जोंनाव मा खालामो मा उन्दैसाफोरनि फरायनायाव एसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय। बेखौ जों नुनो मोनसै आरो। बेयो बेयो माने। एसे गाज्रि भाइरास बायदि गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। माने गा आथिखालाव मा होननानै बुंगोन मबाइल होननानै बुङोब्ला नखर नखर मोनफ्रोमबो नखरावनो मा होनो मबाइल थायो नङा होब्ला बिमा फोराबो आरो उन्दै समनि ओरैनो मबाइलखौ माने गथनो एंगारना होयो जिहेतु गथआबो मोनसे हुदा जालांनायखौ जों नुनो मोनसै।
औ औ मबाइल नङाबा थाला माने बेबायदि हुदा जायो आरोना।
औ मबाइल नङाबा थानो हायै बिदि हुदा जालांबाय उन्दै समनि फ्रायनो गथफोरनो बिदि दिन्थि सोना दोनसै नालाय ओनिफ्राय मा जासिगोन एसे देरोब्लाबो मा जासिगोन बिदिनो मबाइलाव भिडिअ नुदाव नुदाव गेम नुसिगोन माबा नुसिगोन रिल्स नायसिगोन गेमफोरखौ नुदावनानै मा बिथांमोना गेम गेलेनो गोसो जानाय बा गेम गेलेनो लुबैनाय बेफोरबायदि थासारिया माने बिथांमोननि गोसोआव सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनो। सै आरो लोगोसेनो मा खालामसै औ। बिदिनो मा खालामसै माखासे औ औ माखासे उन्दै गथसाफोरा मा औ दे बुंग्रोनलाय
जिहेतु बे समाव माने सोलोंथाइनि बिराद माबा जायो नालाय ओ गथ माखाया माने जाख्रि जा नुयो जा ओ मोनो बेखौ माने सोलोंनो लुबैयो नालाय माने मबाइल जों बांसिन थायोबा बिसोरो माने माखासे गाज्रि ओ हुदाफोरखौबो सोलोङो नङा होमबा।
औ औ थारैनो बे औ औ बेनि गेजेरावनो जोङो बुंनो हागोन मबाइलाव नायै नायै माने बिसोर बिथांमोनहा गेम गेलेनाय बायदिसिनाखौ नुयो नालाय गेम गेलेनायखौबो माने माबायदि गेलेयो माबायदि रंजानाय मोनो बेखौ नायनो थाखाय बिथां बिसोरो मा खालामो मबाइलाव थांनानै अनलाइन गेम जिहेथु फ्रि फायार पाबजि बेफोरखौबो मा खालामो दाउनलड खालामनानै गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जायनि जाउनाव जोंनि फरायसाफोरनि गेजे गेजेराव मा होनो जोबोर गाज्रि गोहोम खोख्लैयो मानो होननानै बुंब्ला बि बिसोरो उन्दै गथसा नालाय। बारा सानसनो हायियाव मा मा खालामो गावनि फरायनाय समखौबो नायालासिनो मा खालामसै मबाइलावहाय मा गेम गेलेनानै गावनि समखौ बारहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जायनि जाउनाव माखासे गथ गथफोरा फरायनायनि बिथिङाव फावसायनानै थानांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ औ
औ गाज्रि गोहोम होननानै बुंब्ला औ
उम उम बांद्राय मबाइलजों थानायनि जाहोनावबो माने माखासे गोसोआरि आरो देहायारि
औ-औ थारैनो जायनि जाहोनाव जोंना फरायनायनि सासे एसे फावसायलांनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो।
औ-औ
दा बे बेलाखौ होबथानोबा नोंथाङा ओ माबाफोर थांखि बा मेसेजफोर होनो हागोन नामा?
औ थारैनो आङो बेनि सोमोन्दै होबथा थारनो होननानै बुङोब्लाथाय जोङो बे होबथानाय आरो बेनि मबेइलनिफ्राय गोजानाव लाखिनायनि गुबै माने दायथ बा मा जागोन बिमा बिफानाव दं होननानै आं सानो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला बिमा बिफानिफ्रायनो जागायो जे उन्दै सोमनिफ्रायनो मा खालामो गथनि आखाइयाव मबेल होनाय जाय मबेइल होनायखौ जोङो मा खालामनांगौ मोन मोनसे लिमिटसिम होननानै दोननायखौ खालामनांगौ आरो जाहाथे गथ'आ मा खालामो दान्दिसे सम मबेल खौ नाया नोङा नायनांगौ मानो होनबा जोङो मबेलनिफ्रायबो गोबां गियान मोननो हायो जुदि मोजां फारसे लायोब्लाथाय बेखौनो मा खालामनांगौ गथ'फोरखौ दान्दिसे सम गावनि आखाइायाव लानानै दिन्थिनांगौ। मबेलखौ बा दसे सम रंजानो होनानै मा खालामनांगौ फरायनाय समाव मबेलखौहाय मा खालामनांगौ बिमा बिफाया गावनि आखाइयाव लानान दोननांगौ गथ'निसिम माने गथ'नि आखाइयाव गथायनाङा आरो जाहाथे गथ'आ मोना बेफोरबायदि जायगायाव दोनांगौ नोङाबा गावनि लोगोयावनो लाफानानै मा होनो मबेलखौहाय जेरैखि जाया गथ'निफ्राय जानगार खालामना लाखियोब्ला मा होनगोन आंनिबा गथ'आ एसे मोजाङाव फैफिनगोन आरो
औ औ।
औ।
ओरै बेलासि समाव मालाबा खेला दुलाबो फोरोंनो हाबाय नङा होमबा?
औ औ औ थारैनो माने मबेलनि मबेलाव गोदोसोनानै थानायनि सोलायै जुदि बिमा बिफाया बुङोब्ला नोङो दसे गेलेग्रा फोथाराव थांनानै दसे खारनानै होयोबा गथ'फोरजों। दसे गेलेनानै फै‌ बा लोगोफोरजों गेलेनानै फै। खारनाय बारनाय बेफोरखौ जुदि गेलेहैनो होयोब्लाथाय माने एसे मोजां जायो आरो औ लोगोसेनो बेजों गेलेबायथाय जोंना देहायाबो राफोद जानानै थायो।
फ्राय नों गरम बन्दफ्राव ओरैनो थानाय समफ्राव नों माखासे एक्टिभिटिबो खालामनो हाबाय। माखासे वार्कशप बा माखासे सामार केम्प बानायनानै माखासे एक्सट्रा स्किल बा फुटबलनि सायावनो होन बा ओ माखासे मेथाइ रोजाबनि सायावनो होन माखासे स्पर्टसनि सायावनो होन बेखौ माने केम बानायनानै होनो हाबाय अब्ला ओ गथ' माखासेया माने बेस्थ थानानै ओ जाहाथे ओ मबिलनिफ्राय जानगार थायो बेेबो खालामनो हायो नङा होनमबा?
औ थारैनो जोंनाव फरायनायनि सायाव बिदिनो गोलोम ओम बोथोराव फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि गामियावबो मा होनो मोनसे फरायसा आफाद दङ। बे फरायसा आफादा मा खालामो जोंना उन्दै उन्दै फरायसा जाय थाखो सेनिफ्राय थाखो दाइन बा गुसिमा लागैखौ जोङो गामियावनो मा खालामो गामिनि जिहेथु आथिखालाव फरायनाय बा गोरों गोरा अनजिमाया गोबां दङ जोङो बि ए पास, एम ए पास जानाय लाइमोनफोरा ओरैनो माखासे साख्रि मावथ'यै बेखार जानानै थानाय बेफोर बिथांमोना जों ज' लोगो नांनानै मा खालामो उन्दैसाफोरखौ जों सोलों सोलोंथाय होनो आखाइयाव लायो आरो जाहाथे बै समाव गथ'फोरा ओरैनो खारथिंला खारथिंलि खालामनानै बा ओरैनो बेखारै थानानै माने गावनि समखौ बारहोआ बेनि थाखायनो जों मा खालामो गामिनि फरायसालियावनो बिथांमोनखौ जमाहै लिंथुमनानै जोङो फुंनि समावहाय माने ब गर ग्रम बन्दनि गोलोम बोथोरनि जिथु बन्द होयो बे मासखौहाय जों मा खालामो बिथांमोनखौ सोलोंथाइ होयो आरो फ्रियैनो जों बे हाबाफारिखौ बोसोरै लायो ओमफ्राय नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि हाबा फारि लायो नामा
जोंनियावबो लायो ओ बै गामियानो लाजोबाब्लाबो जों नि भकटापुर बा गामियानो लायो माने सोलोंथाइनि सायावथ ओरैनो कचिं क्लासथ लानाय जायो नाइन टेनखौ बिनिफ्राय माखासे सामार केम्प बानायनानै स्पर्टसनि सायाव बा फुटबलनि खसास्लाब माबानै ओ फुटबल प्लेयार माने जायफोर स्पर्टसआव गोसो बेफोरखौ माने सुबिदा होनाय जायो आरो जायफोर कालसारावबो सोलियो उ माने माखासे कालसारनि वाकशप लानानै ओ कालसाराव गोसो गुदुं ओ गथ'फोरखौ माने दसे समबाबो माने वार्कशप खुंनानै होनाय जायो आरो
औ औ थारैनो जोबोर मोजां हाबाफारि लायो अब्लाथ नोंथांमोना बेयो जोबोर बाख्नायथाव आरो मोजां हाबाफारि मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे दोरोङारि दामजुफोरखौबो रोंना थानाया बे मोनसे सोलोंथाइ नङा होमब्ला
औ औ
जोंबो थांनानै लाखिनोनांगोन जिहेथु बेफोरखौ मावनाय हाबाफारियाबो जोबोद मोजां लोगोसेनो गेलेनायखौबो जोङो ला फानो नांगोन मानो होनब्ला सोलोंथाइनि बेलायाव जोंना गेलेनायावबो जोङो आखा फाखा जानांगोन अब्लासो जोंना देहाया देहायाबो एसे राफ फोद जानानै थागोन औ
ओहो बेथ दिनै दिनैनि मुगायाव गेलेनाय आरो बे माखासे ओ ओ मेथाइ रोजाबनाय बा मोसानायजों गावनि जिउ राहाखौबो दानो हायो नङा होमबा
औ औ थारैनो नोंथां बेयो जोबोर सैथो बाथ्रा औ अब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै होननानै सानबायमोन आङो औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय